हेलौ औ खुलुमबाय नोंथांसिम। औ मोना बिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बावनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ।
दा आ नोंथाङा आंनाव कल खालामदोंमोन ना नोंथां।
औ आङो नोंथांनिसिम आ जेरै जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनला दाउ मेवा ओंख्रिनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन।
अ अ नोंथां दे खोन्थानायसै आं जिहेथु बे ओंख्रिखौ माने संनो रोङा खिन्थु बिराद गोथाव मोनो आं गोसो गोर्बोनिफ्राय माने टेस्ट गोथाव मोनथारो आङो नाथाय संनो रोङो दे फोरमायनोसै नोंथां।
औ। उम बे ओंख्रिया जाहैबाय बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि जायखौ गासिबो बर'फ्रानो जानो मोजां मोनो उम नाथाय जों दा जानो गोथाव मोननाल' ओ जाया बेखौ जोङो संनोबो रोंनांगोन नङा होमबा अब्लासो जों बेखौ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंनो हागोन दा बे अनला दाउ मेवा ओंख्रिखौ मारै सङो आं बेखौ एसे फोरमायलांदिनि ओ गिबियाव जों न'आव औवा सुबा दङबा मेवाखौ जोङो बेनिफ्रायनो दानना लानो हायो आरो गैयाब्ला जों बेखौ हाथाइ एबा गलाफोरनिफ्राय जोङो बायनानै लाना फैनो हायो। बेनि उनाव जों ओ माइरंखौ न'खराव साबैसे सोद्रोमा दङ बिनि जखा जों लानानै जोङो बेखौ सोमनानै दोननांगौ जा दोननांगौ जाहाथे बियो रुयो आरो देनायाव थाब गेब्लेयो बिनि बिनि उनाव जों अनला देनो नांगौ जानाय आइजें जेरै उवाल आरो गाहेन खौ जोङो सुनानै सान्दुं आव फोरानना दोननांगौ जेब्लासिम माइरंआ रुयो आरो उवाल गाहेना रानो बे समाव जों दाउखौबो बुथारनानै जोङो थाग थियारि खालामना लानो हायो। गोदानानै लानो हायो। बिनि उनाव जेब्ला माइरंआ रुयो बेखौ ओ मोनसे आइजें जेरै खेरखा एबा प्लास्टिकनि खादा जेराव दैया सर'यो बेयाव जोङो सुखांनानै दोननांगौ जायो। जेब्ला दैया सरहैयो अब्ला बेखौ जोङो उवालाव देना गुन्दै खालामना लानो हा खालामना लानांगौ अन देनायावनो जोङो सामब्राम गुफुर आरो बानलुखौ जोङो होफा होफानानै देनो हायो। उम जेब्ला बेफोर गासिबो थियारि जाजोबो अब्ला जों ओ मेवा जायखौ जोङो दानना लादोंमोन बेखौबो ओ बिगुरखौ जेरनानै जोङो हानानै लानांगौ जायो। बेनि उनाव जेब्ला गासिबो मेवाखौबो हाखांना लायो अब्ला जोङो ओ सारायखौ अदाबाव जाननानै जो जोङो बेयाव थाव सेरनानै सामब्राम सेरनानै जोङो बेयावहाय ओ दाउ बेदरखौ एवनानै लानांगौ। बेनिफ्राय जोङो दाउ बेदर एरनायावनो गासैखौबो जेरै संख्रि हालदै मस्ला गासैखौबो होनानै एवनांगौ बेनिफ्राय आरो जोङो मेवाखौबो बेदरखौ दसे एवखांनानै मेेजं मेवाखौबो होनानै एवनांगौ बेनिफ्राय जेब्ला बेदरा एसे जोङो एवथ्रबनानै लायो बेदरखौ ओ बेयावनो जोङो जेरै ओ दैखौ लुसननानै होनानै गोदौ होनांगौ जायो आरो नङाब्ला जोङो बेखौ बेदर आरो मेवा एवनायखौ थिखोनानैबो दोननानै हायो गुबुन मोनसे आइजेंआव बेनिफ्राय जोङो बेयाव दैखो लुसनना होनानै जोङो बेखौ गोदौ होनो हायो आरो गोबावनो। जों बेखौ गोबाव गोदौ होनांगौ दसे बेनिफ्राय जेब्ला बेयो दैया ग्लाब ग्लाब गोदौओ अब्लाना जों बेयाव ओ अन गुन्दैखौ देना लानाय अन गुन्दैखौ जोङो आखाइजों एसे एसे ओ माबा सारनानै होनांगौ जाहाथे बेयाव बे जोङो खनसेनो होयोब्ला बे अन गुन्दैया माने फिथरखायो। ओ बिनिखायनो जोङो बेखौ खौ आखाइजों एसे एसे सारना नै ओ खोस्लिजों एरबाय थानांगौ जाहाथे बियो फिथरखाया आरो ओमफ्राय जेब्ला जोङो बे गासैखौ अन गुन्दैखौबो होखांजोबो अब्लाना जोङो बेयाव ओ खा खारै एसे होनांगौ जायो जाहाथे बेयो खारै होब्लासो जों अनला ओंख्रियाव खारैखौ होनांगौ जाखायो नालाय बेयो ओंख्रिया खारै खारै होयोब्ला ओंख्रिया एसे रिमोनो आरो मोदोमनायावबो गोथाव मोदोमो आरो जेब्ला जे बेखौ ओ होखाङो आरो बे अनलाया गोदौबाय थायो अब्लाना जोङो बेयाव। जोङो थिखोना दोननाय।
औ
दाउ मेवाखौ एवना दोननाय दाउ मेवाखौ जोङो होसननानै होनांगौ। जायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ होसनखांनायनि उनावबो दसे सम बेखौ जोङो गोबाव सम गोदौ होनांगौ। जाहाथे बेदरा मोजाङै मोनो। बेनिफ्राय जेब्ला बियो मोनहां जायो अब्ला जोङो न'आव दब्ला आरो नङाब्ला दुन्दिया गैयाब्ला गंगार दुन्दिया बेखौ जोङो बारिनिफ्राय खानानै मोजाङै सुनानै जोङो आखायजों सिफ्लेनानै होनांगौ आख आखायजों सिफ्लेनानै होयोब्ला बांसिनै मोदोमो होननानै बुङो बेनिखायनो। जोङो आखाइजों बांसिनैनो। मस्रायनानै होयो होनाय जायो दुन्दियाखौ बेनिफ्राय जेब्ला बेखौ जोङो होखाङो अब्ला जों बेखौ दसे खोबनानै दोननो हायो जाहाथे बिनि मोदोमनाया। साबसिनै फैयो। बेनिफ्राय जेब्ला जोङो दुन्दियाखौ होखाङो अब्ला। जोङो बेखौ नायनानै बेदरा मोनदोंना मोनाखै बेखौ नायनानै जोङो। ओंख्रिखौ थिखोनानै दोननो हायो जाहाथे बियो। ओ रानलाङा आरो दा आंनि फोरमायनांगौआ एसेनोमोन नोंथाङाबो मायाबाफोर फोरमायनो सानदोंमोन नामा?
फोरमायगोन नोंथां नों बे अनला ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै। नोंथाङा आंनो फोरमायना होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। दा आं नोंथांनो फोरमायगोन जोंहा गामियारि ओनसोलाव माबोरै संसार जायो बा गामियारिनि ओनसोलनि सुबुंफोरा माब बोरै थांनानै थायो बिनि सोमोन्दै आं सुंद'यै नोंथांनो फोरमायगोन। दा नोंथाङा खोनासंलांबानो जाबाय आरो नोंथां। गिबि गिबियावनो जोङो गामियारि ओनसोलनि सुबुं फोर होननानै बुङोब्ला नुहुरखायो ओरैनो बांसिनानो आबाद
औ
ओ दाउ अमा फिसिनानै जायो। दा मैगं ओ न'खराव बा बारिफोराव मैगं थाइगं गायनानै बे फोरखौनो एसे एनै फाननानै जानाय जायो। दा जोंङो गिबि गिबियावनो जोंनि मेन ओ रांखावरि खामायनायनि आदब होनबा जोंना बे दाउ अमा फिसिनाय आरो ओ माइ गायनानै जानाय बा आबाद मावनानै जानाय बेनो आरो। दा आबाद मावनानै जानायनि बेलायाव जोंहा बुंनो हायो जेरै माइ गायो जोंङो माइ गायनानै न'आव जानो एसे आन्था गायनानै आरो बिनि इसे बांसिन जेनेबा हा-हाफोरा बुरजा दंङोब्ला एसे बांसिन गायनानै बेखौनो बोसोरसेनि थाखाय जानो दोननानै बाकि बेसिबां आग्लायनाय जायो बै माइफोरखौ जोंङो बाजाराव फानहैनाय जायो दा बैफोरखौ फाननानै जोंङो रां खावरि मोननाय जायो बे रांखावरिजोंनो न'आव नांगौ जानाय संख्रै फानलु थाव मैगं बायदिफोर बायनांगौ बा बायदिफोर नांगौ जानाय न'खराव नांगौ जानायफोरखौ सुफुंनानै लायो। आरोबाव जोंङो बेबायदिनो ओ जोंङो गथ' फोर बा उन्दै फोरखौ फोरोंनो थाखाय नांगौ जानाय जेरै बिजाब पेन्सिल कलम बायदिफोरखौ बैफोरखौनो बे माइखौ फाननानै जि एसे एनै रां मोनो बेजोंनो सुफुंनानै लानाय जायो नोंथां बेनि अनगायैबो जोंङो आरोबाव आबाद खालामबावो ओ जों फाथो मथर ओ ओमफ्राय दाब्रि होनो जायखौ बैफोरखौ गायनानैबो जोंङो बा दालि बेसर गोरान खेथिनि थाखाय बेसर गम बैफोरबायदि आबादखौ मावनानै जोंङो गामियारि ओनसोलाव रायजो खुंनाय जायो आरो।
औ
दा फाथोखौ जोंङो मा समाव गायो होनबा दैज्लां बोथोराव गायो। फाथो गायनानै जोंङो ओ ओरैनो फाथोखौ ओ फाथोसिना महरैबो फाननाय जायो खायफाया। आरो खायफाया फाथिनाखौ न'आव दोननानै ओरैनो बेनिफ्राय जि सुनानै मोननाय बे दिरुं फाथोनि दिरुं बैखौ जोंङो फान-फानहैनाय जायो बाजाराव दा बिनिफ्राय फाननानै जोंङो जि एसे एनै रांखावरि मोनो बेजोंनो न'खरखौ सुफुंनाय जायो न'खरनि नांगौ जानाय जि एसे एनै थाव संख्रि बानलु बैफोरखौ बायनानै लानाय जायो आरो नोंथां दा बेयो जाहैबाय माखासे दैज्लां बोथोरनि ओ जोंनि गामियारि ओनसोलाव थानायनि माखासे आबादफोर आरो जोंङो गोजां बोथोराव मोननाय आबादफोर जेरै जोंहा बेसर दङ दालि दङ ओमफ्राय गम दङ बैफोरखौबो बे रोखोमैनो जेरै जों माइ फाथो बायदिफोरखौ फाननानै रांखावरि मोनो रां रुफा मोनो बेबायदियैनो जों ओ दालि, बेसर ओमफाय मथर बायदिफोरखौ फाननानै जोङो रांखावरि आरजिनानै लानाय जायो आरो। थां गामियारि ओनसोलाव आरो बेजों लोगोसे जोङो जिब जुनाद फिसिनानैबो ओ रांखावरि आरजिनाय जायो ओमब्ला जिब जुनार फिसिना माबोरै रांखावरि आरजियो होनोब्ला जोङो ओ गामियाव जेनाकि दाउ अमा मोसौ बायदिफोरखौ फिसिनाय जायो ओ दाउ अमा फिसिनाय होनोब्ला जोंना मोसौ फिसिनाय होनोब्ला जों मोसौखौ ओ फिसिनानै बिनिफाय फिसा आरजिहोनानै गोबां फिसा जायोब्ला जों बेखौ मोसौ मासे हिसाबैबो फानहरनो हानाय जायो। आरो लोगोसे जोङो
ओ बिनिफ्राय मोसौ गायफोर फिसियोब्ला जोङो बेनिफाय गाइखेरबो मोननाय जायो बे गाइखेरफोरखौ जोङो ओ बाजारफोराव बा ओ सोरनोबा नांगौ जानाय सुबुंफोरनो फानहरनानै बिनिफ्राय रां आरजिनानै लानो हानाय जायो। दा मोसौ फिसिनायनिफ्राय बे रोखोम जोङो रांखौ आरजिनानै लानाय जायो गामियारि ओनसोलाव आरो जोङो। बुंनो थांबावोब्ला जोंना दाउ अमा फिसिनाय। दाउ अमा फिसिनानैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो। जेरै न‌ो अमाफोर बायदिखौ फिसिनानै गोबांथा ओ फिसा ओ आजाय होनानै गोबांथा जायोब्ला बेखौ जोङो बाजारफ्राव लां लांनानै फानहैनाय जायो दा बेखौ फाननानै जोङो गोबां ओ गैयाब्लाबो जोङो मासे हिसाबाव बुङोब्ला ब्रै रोजा बा बा रोजा रां आरजिनो हायो मासेयावनो दा जोङो नैजिथासो जुदि फिसा ओ जायोब्ला जों गोबांथा ओ रां आरजिनो हायो। दा बेफोरखौ लानानैनो गामियारि ओनसोलाव नखरखौ दानानै लानाय जायो नोंथां आरो जोङो बुंबावनो हायो। दाउ दाउफोरखौ फिसिनानैबो जोङो गोबांथा बिनिफ्राय बिदैनिफ्राय लानानै दाउ दाउसिम गोबांथा बेफोरखौ फाननानै रां आरजिनानै लानो हानाय जायो नोंथां। बैफोरखौनो बैफोर फैसाजोंनो बा रांफोरजोंनो जोङो गामियारि ओन